औ नोंथां औ नोंथां आं खोनादों
दा नोंथांखौ आं फन खालामनायनि जाहोनानो जाबाय नोंथांजों आं मोनसे गोनां आयदानि सायाव सावरायनो सानदों
औ नोंथां
नोंथाङा गावनि बेसेन गोसा समखौ आंनो दान्दिसे होनो हागोन ना
हागोन नोंथां हागोन थारैनो
दा नोंथांजों आं सावरायनो साननाय आयदायानो जाबाय फिथाइ सामथाइनि सायाव आं नोंथांजों सावरायनो सानदों
अ जोबोद मोजाङै दा नोंथां सावरायनो हागोन
औ नोंथां दा फिथ सामथायाइ होननानै बुङोब्ला जोंहा जोंनि थांना थानायाव मोनसे गोनां बिहोमा होबोदों
औ नोंथां नंगौ नंगौ
फिथाइ सामथाय गैयाब्ला बुहुमाव थानाय जिमानखिनि जिब जुनार दावउखेन दाउला हारिफ्रा थांनानै थानाया गोब्राब बेखौ जों रोखायै मोनथिखागौ दा फिथाइ सामथायाइया जोंनो माबोरै थांनानै थानायाव हेफाजाब होबोदों नोंथाङानो बेनि सायाव फोरमायग्रोगोन होननानै आं आसा थियो
औ नोंथां औ हागोन नंगौ नोंथां जोंहा फिथाइ सामथाइ जेनाखि गाव गावनि न'आवनो उगायनानै गायनाय बा आबाद खालामनाय फिथाइ सामथाइ बे थायो मोनसे लोगोसे हाग्रा बारियाव रज'नाय माखासे फिथाइ सामथाइफोर नङामा नोंथां आरो बेयाव गोबां जाजानाय जाजाय फिथाइ सामथायाइबो थायो नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां
जेरै हाग्राफोराव गोबां फिथाइ सामथाइफोर दङ जेरै जिब जुनारफोरा जानानै थांनानै गावनि जिउखौ माबानानै दङ बेफोरजोंनो फिथाइ सामथाय जानानैनो गावनि जिउखौ फोथांना दङ लोगोसे सुबुं माहारियाबो आथिखालाव गोबां माने फिथाइ सामथायाइखौ जानाय नुनो मोनो जेरै हेलदि जायो बेफोरो फिथाइ सामथायाइफोरा देहानि थाखाय जोबोद मोजां देहाखौ माने गोख्रों लाखियो नङा होमबा साफा आरो मोजां लाखियो जेरै फिथाइ सामथाइया जोंहा आथिखालाव नुनो मोनो हाथाय बाजारफ्राव बा नोगोरफोराव नुनो मोनो माखासे फिथि सामथाइ जेरै नेसपाथि आफोल आंगुर आरो बिदिनो गोबां थालिर आरो खमला ग्रेप्स माने बेफोरखौ गोबां नुनो मोनो आरो टाउन सहरावनाव हबोनथां नाथाय बेफोरखौ जोबोद जाथाव जाथाव नुयो नाथाय बेफोरो माखासे जेनाखि मानसिफोरा बेखौ माखासे मेडिसिनफोर बाहायनानै मानि ओ बानायनाय जायो आरो नङामबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ बेफोरखौ जानानै आथिखालनि सुबुंफोरखौ मानि गोबां मानि बेमार आजार जानायखौ जों नुनो मोनदों। मेगनजोंनो गावनि खाथियावनो जानायफोरखौनो माने बै फोर फिथाइ सामथाइफोरखौ जेनाखि दिहुनदों बैफोर समफोराव बेफोरखौ मानि आबाद खालामनाय समाव मानि गोबां मेडिसिनफोर होनानै मा नि बेफोरखौ साफा-साफा जाथाव-जाथाव जेबो एम्फौ अरनो हायै जेबो गेसाव गैयै बेफोरबायदि साफा खालामनो थाखाय मानि मिडिसिन बाहायनाय जेरखौ जों नुनो मोनदों। आरो जाय एम्फौ एनलानिफ्राय बासायनो साफा खालामनो थाखाय बेफोरबायदि मेडिसिन बाहायदों। बेफोर मेडिसिना मानसिनावसो माखासे गाज्रि गोहोम खोख्लैदों आरो नङा होमबा। जायखौ जानानै सुबुंफोरा माने गोबां हस्पितालाव नुनो मोनो जोङो। उमुक जानानै नै फिथाइ सामथायाइ जानानै मेडिसिन मोनजाना बिदि जादों बेफोरबायदि होननाय। नाथाय जोङो गावनो जागोन खौ बेफोरबायदि मुलि बा मेडिसिन बाहायनानै जों बेफोरबायदि ओ फिथाइ सामथायाइखौ सुबुं माहारिनो जाहोनानै बेफोरबायदि आबाद खालामनानै जाहोनायाथ' बेयो मोनसे गनायथाव खामानि नङा-नङा होमबा नोंथां। बिदि एखेबारे समाजनि बेरेखा खामानि। जों बेफोरखौ माने एखेबारे होबथाथारनांगोन आरो बेफोरनिफ्राय एखेबारे बेखायनो जोङो गाव गावनो हायोबा फिथाइ सामथायाइफोरखौ न'आव उगायनानै जा नङा होमबा।
औ।
बाजारनिखौ बायनानै जानाय सोलाय जोङो गाव गावनो न'आवनो दिहुननानै जा बेफोरबायदि फिथाइ सामथायाइफोरखौ जोंनावथ' गोबां मोनो गामि ओनसोलफोराव। खान्थाल थाइजौ लिसु बेफोरबायदिनो गोबां थाइजौ लोगोसेनो फिथाइ सामथायाइ गोबां नुनो मोनो जेरै पनिल बेफोरबायदि नङा होमबा। जोंहाथ' गामिफोराव बेफोरखौ माने बागान खालामनांगौनिबो गोनांथियानो गैया नङामबा नोंथां। खान्थाल थाइजौ बेफोरबायदि लिसुफोरखौ। जोंना मानि बोसोरै थाइखायो बेयो जेबो मिडिसिन बाहायनांगौनि गोनांथिआनो गैया नङा होमबा नोंथां। जेरै लिसुफोराबो जोंना बोसोरै थायो थाइजौआबो जोंना बोसोरै थायो आरो बिदिनो खान्थालफोराबो जोंना बोसोरै थायखायो। जायखौ जों खान्थालखौथ' जोङो गोथांबो जायो गोमोनबो जाजायो नङा होमबा नोंथां। खान्थालाबो जोबोद मोजां। गामि ओनसोलाव माखासे मोननाय जायनाखि फिथाइ सामथाय बेफोर माने जोंनि देहानि था खाय मोजांजोबखा नाथाय नैबे मोनसे जे गासैबो बुस्थुआनो बांद्राय लायोबा मानि बे देहानि थाखाय मोनसे हानि खारखा आरोखि। बेेन नङा होमा एसे डेन्जार जाखायो।
जेरै जोङो बाराद्राय ओ जौ लोङोबा जोंनि देहायाबो लासै-लासै गाज्रि जालाङो नङा होमबा बेखायनो जोङो जौखौ मानि जौआबो गाज्रि नङा बुंनो थाङोब्ला नोंथां। जौआ माने जोंनि सुबुं माहारिनि मोजांनि थाखायसो बेखौ एलक'हलखौ माने दिहुनदोंमोन।
नाथाय सुबुंफोरा बेखौ गावनि माखासे रंजानायनि पार बा दुखु सु खुनि पार्टसो खालामना लाबाय नङा होमा नोंथां बाहागोसो खालामना लाबाय बेफोरखौ जोंनि देहानि था खायसो दिहुनदोंमोन जौफोरखौ बिदिसिफोरखौ। माने एलक'हलखौ आरो दा बेफोरनो नोंथां जोंहा आरो गोबां सावरायनांगौ दंबावो बेफोरबायदि माबानि फिथाइ सामथाइनि बागै आरो टाउन सहराव मोननाय माखासे जेनाखि मैगं थाइगंफोर बेफोरखौ जों बेफोरबायदि मेडिसिन होनानै बाहायनानै जोङो बेफोरखौ उगायनो नाङा जों बेखौ मोजाङै मिथिंगायारि जेनाखि नेमखान्थिफोर मिथिंगायाव जेरैबायदि मोननो हायो फिथाइ सामथाइफोर बेफोरबायदिनो बेखौ उगाय जेरै दं बिदिनो दै हो बेफोराव जोंनि गोबोरखिफोरनि हासारानो जोंना माने गोबां मोजां खालामखायो नङा होमबा नोंथां मिथिंगायारि जेनाखि माखासे हासारफोर बेयाव जोङो माबाफोरखौ होनो नाङा रासायनारि हासारफोरखौ बाहायनो नाङा नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
औ दा बेबायदिनो जोंहा माने गोबां नुनो मोन्दों हस्पितालाव लाइन जानांलायनाय बेफोरबायदि मेडिसिन जानां जानायनि मोनजानायनि थाखायनो बेयावल' नङा मैगं थाइगं माइरं होन आलु दालि गासैबो मानि मैगं मैला फिथाइ सामथायाइल' नङा आरो नोंथां मैगं मैला माने जोंनि गासैबो जानाय लोंनायावनो माने मेडिसिन बाहायो नालाय। दा जोंनि सुबुंफोरा गोबां माने हस्पि टलाव लाइन जाहैनांगौ जाना फैबाय नङामा नोंथां बेफोरबायदि हस्पिटालफोराव जोंनि गासैबो सुबुं माहारिखौ नुनो मोनो गोबां माने बायदि बायदि बेमारजों माने माबा जानायखौ जों नुनो मोनदों मानो होनना बुङोला गोदो गोदायनि समाव जोंहा बेफोरबायदि जानाय लोंनायजों बेमार आजार जानायखौ नुनो मोनाम नङ होमबा
औ नंगौ नोंथां
दा नोंथाङाबो फंनैसो बे ओ बिनि सायाव एसे बुंदों नामा नोंथां बे आयदानि सायावनो
औ नंगौ नोंथां दा नोंथाङा आंनो फोरमायना गालांबाय दि दा जाखिनि सुबुं अनजिमा बांबोनाय लोगो लोगोनो जोंनि गोनांथियाबो बार बांबोदों बे गोनांथिखौ जों सुफुंनो थाखाय गोबां रासायनिक हासारजों लानानै गोबां गिख्रंथाव मुलि जों बाहायबोदों
औ नोंथां
मानो होनना बुङोब्ला जों मोनगौदि भारत सरकारा जोंनि हादरनिफ्राय गुबुन दाबसे हादोराव फिथाइ सामथाइखौ साप्लाय हरो एब्ला दाबसे जायगानि गोनांथिखौ सुुंनो थाखाय गुबुन दाबसे जायगायाव बे फिथाइ सामथाइखौ लांनाय जायो
औ नोंथां
बेफोरनि थाखायनो फिथाइ सामथायाव गोबां मुलिफोर बाहायनाय जायो जायनि जउनाव फिथाइ सामथायाव एम्फौ जानायखौ थानो थाखाय एबा बायदि गोख्रोंथाव जाखिनि एम्फौफोर दं बेफोरखौ फोथायनो थाखाय फिथाइ सामथायाव गोबां मुलि बाहायनायखौ जों नुबोदों।
औ नोंथां
अनगायैबो आबादखौ एबा फिथाइ सामथाइनि बिबांखौ बांहोनो थाखाय थाब थाबै समनि खमनि गेजेरावनो बेयाव गोबां जों मुलि बाहायनायखौ जों नुबोदों
औ नोंथां
दा सुबुं मिथिम बांबोनाय लोगो लोगो जों बेखौ मिथिनो मोनोदि जोंनि हाग्रा ओनसोलाव थानाय गोबां फि फिथाइ सामथाइफोराबो खम जालांनो हमदों एबा फिथाइ सामथाइनि बिबाङाबो खमायलांनो हमदों।
औ नोंथां
जेरै जों गोदो उन्दै समाव मोनजाबोनाय जलफि थायसुरि फोराबो मिथिंगायाव खमायलांनो हमबोदों
औ नोंथां
दा बेनि थाखायनो जा जों उन्दै समाव फिथाइ सामथायाइनिफ्राय जा खनि भिटामिन एबा नांगौ जानाय कनि संख्रि मुवाफोरखौ मोनोमोन बेखौबो जों मोनैनि सोलाय खमायबोनो हमबोदों। बेबो जोंखौ गोब्राब बेरमाव खुलिनायनि मोनसे जाहोन।
औ नोंथां।
दा जों जोंनि देहाखौ माबोरै थाजिम लाखिनो सानोब्ला बाजाराव जिखिनि मुवा बेसाद फाना फानो फाननाय जायो जेरै आपेल आंगुर थाइजौ दालिमनिफ्राय हमनानै जाखिनि फिथाइ सामथाइ बेफोर फिथाइ सामथायाइ गासैयावबो ओ गिख्रंथाव मुलि बाहायनाय जायो बे जों रोखायै मिथिखागौ दा बेनि थाखायनो जों बेफोरनि निफ्राय गावखौ रैखाथि मोननो थाखाय न'आवनो जाखिनि एसे एनै हादों बे जायगायावनो गावनि गोनां जानाय आफेल थाइजौ खान्थालफोरखौ जों गायनानै लानांगौ। आं बेखौनो खावलायोदि जों साफ्रोमबो सुबुंनि बियो मोनसे गुब जानांगोनदि जों जाखिनि न'आव एसे एनै जायगा दं आबाद मावग्रा बेयाव जों रासायनारि हासार बाहाया जेबो आरो
औ नोंथां।
मिथिंगायाव मोननाय हासार गोबोरखि बोरमानि खि आरिखौनो बाहायनानै जों बेनिफ्राय जोङो मुलाम्फाखौ लानांगौ होननानै आं सानो
औ नोंथां नंगौ।
बेयो जोंनि थाखाय जोबोर गोनांबो दा जाखिनि जों नुबोदों। टाउन सहराव जायफोर सुबुङा गायनो थाखाय गोबां हा गैया। बिसोरो जाखिनि खलबसे हायावनो खनले खनले आबाद मावनानै एबा आबादनि बिबांखौ बांहोनो थाखाय बिसोर गोबां रासायनारि हासार एबा मुलि बाहायनो
औ नोंथां।
दा जों बेफोरनि सोलाय गामियाव जाखिनि गोनांथिखौ सुफुंनो जों बेखौ आबाद मावनो थाखाय गोबां हासार बाहायनानै मिथिङाव मोननाय हासारखौ जों बाहायगोन होननानै आं आसा थियो।
औ नोंथां।
मा बुंनो सानोब्ला जों सुबुं माहारि जिब जुनारा थांना थानायनि जाहोनानो जादों फिथाइ सामथाइ बे फिथाइ सामथाइया गैयाब्ला जों सुबुं एबा जिब-जुनार बुहुमाव थानाय गासैबो जिब जुनाराथांनानै थानो हानाया गोब्राब।
नोंगौ सैथो नोंथां थार।
दा जों मिथिगौदि फिथाइ सामथायाइखौ जायोब्ला जोंङ मोनसे रोखोमनि स्वाद एबा खदखौल' मोना बेयाव गोबां रोखोमनि गोदै गो खै गोफा गोबाब बा बायदि रोखोमनि सुवाद जों मोननाय जायो।
नोंगौ नोंथां।
दा बेल' नङा फिथाइ सामथायाइयाव खायफा खायफा फिथाइफोराव गोबां बिस गोनां मुवाबो हाबनानै थायो जायखौ जों साना हसिया जायोब्ला जोंनि देहाया एबा जों भिटामिन मोननायनि सोलाय जोंनि देहाया गोब्राब बेमारावबो गोग्लैनो हायो।
नंगौ नोंथां।
जोंना समाबो जानानै थांबाय नोंथांजों सावरायनानै आं जोबद गोजोननाय मोनदों।
आंबो जोबोद गोजोनबाय नोंथांजों सावरायनानै बिदिब्ला गोजोनथों सै नोंथां।
औ नोंथां गोजोनथों।